औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां मा खालाम खालामगासिनो नोंथां?
आङो नै नोंथां फोथारथिंजाय एसे दुब्लिथिंजाय दै नायनो फैदों।
औ दैबाना जादों नामा नोंसोरनिथिंजाय नोंथां?
दैबाना बिदिहायथ' जायाखै नोंथां एसे ओरैनो जाया जाया जाना दङ आरोना। एसे ल एसे ओरैनो इदिहाय जाद्रायथाराखै। नोंथाङा मा मावगासिनो?
आंबो दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
अ अ
ना नांगासिनो नामा नोंथां नोंसोरनिथिंजाय?
नाया औ नोंथां नांगासिनो नाया नांगासिनो नोंथां।
मा होनदोमोन नोंथाङा?
माइ गायखांजोबनाय बायदियानो नोंथां। दा जोबथ'नाय बायदियानो ओ जोबथ'नाय बायदि जाना दं औ। उम
हाल जांख्रा थांबाय नामा नोंथां?
हाल जांख्रा थांबाय नोंथां
अ अ औ
हाल जांख्राखौ माबोरै माबायो नोंथाङा खिथानो हागोन नामा जोंहाना दंबावो नोंथां गायनो। जादों नालाय मोजाङै गायजोबनो हायाखै दाबो
हाल जांख्राखौथ' जोंनियाइ माबा ओरैनो नरमेल बानायो आरो ना नोंथां माने जोंना ओरैनो हाब्रु ओरि फोनलायो आरोना नोंथां न'खरनि मानसि जायफोर ओ माइ गायग्रा खामलाफोर दं बेफोर ओमफाय इदि इखो हाब्रुफोनलायनायखो ओ न'आव लाबनानै बाख्रियाव लिरना लिरनानै दोननांगौ आरो ना न'नि बाख्रियाव। मानि थाखाय लिरना दोन औ मानि थाखाय लिरना दोननांगो आं बेखौ मोजां मिथिया
आतसा अ -अ- अ।
एबाथ' नोंथां दैबेन दै बानायानो जायासै माथोलै जेबो जायासैबा
जाथ'वाखैनो दे नोंथां ओरैनो एसे जायां जायां बायदि बिसोर जागोनबो बुंनाय हा जायाबो बुंनो हाया।
औ उनफोरालागैसो जागोन ना मागोन ओ जोंनिखिजाबो - जोंनिखिजाबो बिदिनो जाहां -जाहां बिदिनो अखाया हायो हानानै बिदिनो एसे दै जायो नाथाय सान साननैसो थानानै रानलाङो। बिदिनो जागासिनो जिनिस आंबो दाथ' नोंथां ओ दैबानाखौ नोंथां आ दाथ' ओ निउसफोरावसो नुगासिनो दं। माथो टाउनफोरावसो सहरफोरावसो
खोनायाखै नोंथां मा होनदोंमोन?
दा दैमा बानाखौ होनदों आं नोंथां निउसफोराव
औ
टाउनफोरावसो ओ जितु सोहोरफोरावसो जाबाय थानाय नुुबैदों
औ औ औ
नुदोंना नोंथाङा निउसाव?
हेल'
अ खोनायाखै नामा नोंथां नोंथांङा औ दा निउसाव नुवाखै होनबा नोंथाङा निउसाव नुवा खै होनबा नोंथां गुवाहाटि सोहोरावसो माथो
गुवाहाटि गुवाहाटि सोहोरावसो दै जागासिनो
जा ख्रिसि अखा हाबानो दै जायो गुवाहाटियाव
औ औ दा दै बानाया मा नि थाखाय जायो नोंथाङा मिथिगोन मा सानो माने मानि थाखाय जायो नोंथां बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ आं नि आंनि साननाय बायदिब्लाथ' नोंथां मा होनना बुंगोन बेखौ जेन'ब्ला गुवाहाटियावहाय ओम बांद्राय न' न' बाङाबो बांबाय नंङा होमबा ओजों हाजो हाजोफोरखौबो हाजोफोरावबो न'जाजोब्बाय बयनावबो न'जाजोबबाय माने दै थांनो थाखाय लामायानो गैया आरो ओरैबायदि आरोना जेथिजाय जेथिंजायबो वाल ओरैहाय द्रेनफोराबो जाबोर जालाजों बुंजोबना थायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायाखै नोंथां हेल' हेल' हेल' हेल'